हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
औ मा खालामबाय दं?
आंङो ओरैनो दङ।
औ आंङो माने दान्दिसे सम रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो माने जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव।
औ ओ रायलाय जागोन।
औ स' जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोंङो दखना ओ बा गामसा बेखौनो गानो नङासै? अ दख ओं दखनाया जोंनाव मोननै रोखोमनि जाहैबाय। दख्ना अग्रं बा मेख्ला दख्ना ओमफाय आरो मोनसे लांगा दख्ना जायखौ जोंङो सानफ्रोमबो जिउआव बाहायो बेखौ ओ अग्रुं दख्नाखौ बाहायो आरो जों बांसिनानो।
ओमफाय आं नोंथांनाव ओ मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन।
औ औ सों सोंजागोन।
माने दा जिहेथु दख'ना गानो बा अग्रं दख'ना बा लांग्रा दख'ना गानो दा बेफोर लांगा द ख्ना अग्रं दखना फोरा जोंनि न'आव जोंनि ना गुबुननिफ्राय सोनाबारि बा गुबुन रायजोनिफ्राय मिस जों दानाय फै
औ।
बेनि सायाव नोंथांङा माबाफोर बुंगोन नामा?
ओं माने दानि जुगावथ' गाव दानानै गाननायखौ आं जोबोद खमखौनो नुयो माने नुयोबो ओमफाय आं गावबो माने गाव दानानै गानाखै आरो गान फेराखैआनो गामसाफोरखौलाय ओरैनो दानानै ओ दानो मोनफेरदों ओमफायो माने ओ बिदि मेख्ला दख्ना बा अग्रं दख्ना ओ लांगा बेफोरखौ दानानै गानाखै आरो ओमफाय बांसिनानो जोंङो बायनानै गानो बेहाय
दा बे बायनाय बे लांगा दख्ना बा अग्रं द ख्नाफोरा बियो बबेनिफ्राय फैयो?
उम बिफो थ' बांसिनानो गोदोयो बेलेग ओं। बांसिनानो गोदोयो बेलेगनिफ्रायसो बेलेगा दाना बेलेग हादरनिफ्राय दानायखौसो जोंङो गानोमोन। ओमफाय बेफोरनिफ्राय बायै बायै दायो जोंनि आसामावनो बांसिनानो वेभिं खुलिनानै दानायखौ जोंङो नुसै। थेवब्लाबो जोंङो बेफोरनिखौ बायनानै गाननोनो हाखवा बेफोरो जोंनाव जाय दायो गोदान गोदान वेबें खुलिदों बेफोरो मोनसे गाव माबा ओ ब्रेन्ड नाम बा माबा मोनसे ब्रेन्ड लायै लायै खुलिनाय नालाय ओमफ्राय जोबोद माने उ दाम दाम आरो रां जायहा रांखावरि गैया बेफोरहा ओ गाननोनो हाया होननानै बुंजायो आरो बेफोरखौ
दा बेवहाय जे ओ जोङो आतसा जे जोङो दखना दायो बे दख ना दानाया ओ फद्रेस पलेस्टारनि थायो आरो फारसे मायदि होनाय माथानि थायो दा बे मादि होनाया माबायदि? मादि होनानै दखना खोमाबायदि दानाय जायो एसे फोरमायना हागोमोन ना औ मादि होनाया
माइदिखौ आं गावबो होफेराखै थेवब्लाबो आङो माने नुयो आरो ओमफाय आङो नुनायखिनिखौ जि माने माइरंखौनो संनानै ओ गेफेयै जेनेबा एसे लाव लाव स संनानै बेहायनो ओ खुन्दुंखौ सोमनानै ओमफाय खामफ्लाय बा बेरेंथि दंफांनि बेफोराव बुयो एसे गोरा जानायनि राफोद जे दाबाबो जवा बा एसे रोजा जाथों होननानै बिदि माइदि खौ होनाय जायो आरो ओमफाय बिदि ओ बेहाय दसे सम सोमनानै ओमफायो इदि बुसिगोन बेरेन्सिफोराव बुनानै ओमफाय बेखौ सान्दुंङाव लामनानै फोरानस्रोयो बेबायदि नुयो आरो
दा इनिफ्राय ओ ओरैनो दा दखना आरो जितु पलेस्टार दा बे पलेस्टारनि दखना आरो माथानि दखना दा बे मोननै दखनानि गेजेराव बबे मोनसे से दखनाखो गाननानै बांसिन मोजां मोनो
ओं माबा मा होनो माइदिनिखौनो बयबो बांसिनानो गाननानै मोजां मोनो होननानै आं सानो ओमफाय आं गावबो माइदिनि खोनो गानो गरम बोथोरावबो माइदिनिया साबसिन गरमाव माने देहायाव जेबो
आतसा
हेलौ
ओ
खोनादोना नोंथाङा?
खोनागासिनो
दा ओ मानसिफोरा बुङो बे पलेस्टारनि दखना बा पलेस्टारनि गामसा बा पलेस तार गस्ला दा बेफोरखौ ओ गानबाय था थायोबा एसे सान्दुं नांनानै मोदोमा एसे खामनो नागिरो होननानै बुङो दा बे बाथ्राया थारैनो नंगो ना नङा
मोदोम खामनो नागिरो माने एसां टाइम सान्दुंआव थाबाथ' जेरैबाबो मोदोमा खामखागोन। ओ एसेयाथ' ओमफायो पलिस्टारनिखौ गानबानो जे मोदोम खामो बिदि नङा आरो थेवबो माने पलिस्टारनिखौ खुन्दुङा एसे ओ बोरैबा जोराव-जोराव मडेल बायदि नालाय ओंखायनो बोरैबा जायो आरो देहायाव माने देहाजों साबजाथावा आरो एसे माइदिनिया साबसिन होननानै आङो बुंसिगोन आरो
औ औ आतसा ओमफ्राय बे पलिस्टारनि जिखौ पलिस्टार खुुनदुं दा बेफोर खुन्दुंखौथ' ओ गुबुन रायजोनिफ्रायसो बायना लाना फैनाय जायो दा ओ बेफोर दख'नानि खुुनदुंफोराथ' जोंनि ओनसोलाव दिहुनजानाया खम बिबांनि जाबाय दा बेखो ओ जोङो जोंनो गानो जाहाथ जोंनि ओनसोलाव मोनसे दारिमिनारि जौगाखांहोनो हाग हागोन ना हाया दा बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो
मा होनदों
आंनि सोंथिया बेयो दा जोङो
ओं हेलौ ओं खोनादों
खोनादो ना
औ खोनागासिनो
अ दा जोङो ओ दख'ना दानाय बा ओ पलिस्टार खुन्दुं दा बेफोर फोरनि बे खुन्दुंफोरखौ जोङो बेलेग रायजोनिफ्रायसो लाबोनाय जायो दा जोङो जोंनि ओनसो सोलावनो जोङो मोनसे उइबिं खुलिनानै ओ दख'ना दानानै लांगा दख'ना दानानै जों बे मोनसे ओ जारिमिनारि जौगानाय खालामनो हागोन ना हाया? दा बेनि सायाव नों थाङा मा बुङो?
औ गोबाङानो दायोथ' जोंनियावनो बा आसामावनो ओ खुलिनायखौ आं नुसै। ओमफाय बेफोरखौ हायो खालामनो सानोबा, थेवबो मानसिफोरा बांसिनानो माने बिजनेस होननायखौ जोंनि बर'फोरा एसे गियो होननानै आं सानो आरो जेनेबा। दामि खनसेनो बुर जाहायै फैसाखौ गारनांगौ जायो नालाय माने फैसा बाहायबासो फैसा मोन फिनो नालाय आरो सलिगोन ना सलिया बेफोरबायदि सानो आरो फिसा फिसा बिजनेसखौलाय हायो फायो बेबायदि गोदोर डाइरेक्ट खनसेनो बेफोर बायदि खुलि नाय खौ आं बारा एसां जोंनि खा थि खालायावथ' नुवाखैनो होनजायो।
दा माने ओ जोङो बि मोनसे फालांगि खालामनोब्ला गिबियाव जोङो रां बाहायनो बाहायग्रोनो गोनां जायो। नङा होमबा दा बे ओ रां बाहायनायाव जोङो बे बाहायाखो मोनगोन ना मोना जोङो मोनसे गिनाय थायो। जायनि थाखाय ओ जोङो ओ फालांगि खालामनो ओ जेंना मोनो।
नंगौ
अ दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओ नै मोनसे बाथ्रानि फिनायखौ आं होनो हागोन ना? जिथु जोङो दख'ना बेफारि बा दख'ना फालांगि दा बे दख'ना फालांगि दख'ना बेफारिफोरखो जोङो गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखो जोङो फालांगि खालामनाय नु दा बेयाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं होनना सानो नामा?
मा होनदो? खनसे होनफिनलाय माबा मोजाङै खोनाफैयासै।
दा थारमाने बेफार बा लांगा बेफारिखो गोबाङानो गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो फालांगि खालामो नाथाय जोंनि बर'
औ
बर' सुबुंफोरा बे दख'ना जों गाननाय दख'ना लांगा दख'ना बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ खम बिबांनि नुयो। दा बेनि
नंगौ।
फोरमायनो दं होनना सानो नामा?
ओ फोरमायनो होनोबाथ' जेनेबा माथो होननो दा? बे बेखिनियानोसै माने जोङो नाजायोबाबो माने खायफाया रांखावरिनि बेलायाव हाया गोसोआव साननानै थायो बेफोर बायदि जायो आरो नोंथां।
आतसा?
औ आमफ्राय आरो जेबो सानस' सानस'वाखै आङो बे फोरनि बागै। आरोबाव मोजां खोला
आंजों द नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ औ गोजोन्थों नोंथां। जारला